हेल'
ओ हेलौ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय।
अ' गोजोन बेलासे समनि नोंथांनिसिम गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय।
नंग नंग नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय। गोजोन बेलासेनि हा गाहाम हामग्लायनाय
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय। दिनैनि अ' दे नोंथाङा बुं
अ' दिनै नोंथाङा मानि सायाव सावरायनो सानदों?
दिनै जों मबाइल एबा जानबुंनि ओ मोजां मोजां आरो गाज्रिनि सोमोन्दै रायलायगोन होननानै सानदों आं। जेरै जों सानफ्रामबो औ जों जेरै सानफ्राव जों जेरै सानफ्रोमबो जानबुं बाहायो। फाय नोंबो बाहायो जानो हागौ।
नंग नंग।
औ बेनिफ्राय नोंथाङा जानबुं बाहायना माबायदि मोनो?
जामबुंखौथ' बाहायनाङा जोबोर मोजांखोनो मोनो। माने खामानिफोरा गुरै जायो। आरो जामबुंआ आथिखालथ' बिदि जाबाय जानबुङा गैयाबा सोलिनोनो जोंहा राहा गैया बायदि जोङो दाबसेयाव थांबाबो जोंहा जाम्बुंफोर नांगौ जायो। हमना ला माखौबा मोनसे बायबा जों जानबुंजोंनो माने रांखो होनाय जायो। बा इदनो आरो सोरखौबा मोनसे रायलायनांगौ जायो। अ' हरखाबैनो बिदिब्ला जों जानबुं ओ जानबुं बेनो माबा लानांगौ जायो। हाद लानांगौ जायो। आरो बेजांजो जामबुङा गैयाबा जेबो राहायानो गैया बायदि आरो। सो सासे ओ ओरैयावबो जोंहा सासे लोगो बा माबा बहाबा दाबसे जाबाव थांबा जोंहा लोगो सासेनि बा बिदि था फानायखो जों लुबैयो। अ' जिहेथु जामबुआ लुगो थाबा जों बिदि लोगो थायाबाबो जोंहा माबा जायो आरो मोनसे साहस मोननाय जायो। मानोना जानबुङानो जोंखो बहुद हेफाजाब होयो गोबां हेफाजाब होयो। हमना ला जोंहा अ' था हरखाबैसो जों दा रायलायनांगौ जाबा आबा गोजानाव सोरबा थानाय बेफोरजों जों जों जुदि खौरां लाहरनांगौ जायो बा माखौबा बुंहर नांगौ जायो। हरखाबै जों माबानो हायो। आरो नङाब्ला बारा बांद्राय सम गैयाबा जों मोनसे एसे मेसखौनो हरनो हायो बा लिरनानै बि दि हरनो हायो। बिदि आरो अ' नोंथाङा मा बुंनो सानो?
आंबो बेखौनो बुंनो सानो जोंनि थाखाय जोबोर हेफाजाबगिरि ओ हेफाजाब गोनां मोनसे जिनिस होननानै बुंनो हायो जों। जों नों नोंथाङा बुंदोंमोन ओ जों सोरजोंबा राय्लायनोबा जानगाराव थानाय मानसिजों एबा सुबुंजों रायलायनोब्ला जानबुंनि गेजेरजों रायलायलांनो हायो।
नंगौ नंगौ।
जेरै ओ नोङो दा गुबुन जायगायाव दं आं गुबुन जायगायाव दं। आं नोंनो माबाफोर गोनांथि बाथ्राफोर बुंनो बुंनो गोनां जायोब्ला अब्ला जों जानबुंखौ बाहायनाय बेखायनो जोबोर जानबुंङा जोंनि थाखाय जोबोर हेफाजाब होग्रा मुवा होननानै जों बुंनो हागोन।
नोंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय आरो दासान्दिथ' गोबां जानबुंआवनो गासिबो खामानि मावनो हायो जों। अनलाइन खालामनाय माबा माबि गासैबो नाथाय बिनि गाज्रि मोनसे माबाबो दं
ओम गाज्रि फारसे मा खामगासिनो दं नोंथां।
हेल' नोंथां।
नोंथां आं खोनागासिनो दं।
औ नोंथां माबा बेनि गाज्रि मोनसे साइडबो दं। बेनि सोमोन्दैबो नोंथाङा मा बुंनो सानो?
जों नंगौ नंगौ जों दासान्दि नुनो मोनो। गस्थानिफ्राय बोरायसिम बयबो जामबुंखौ सेरनो रोङो नङा होमब्ला? अ जों बेनि नुथायखौ नुनो मोनो माने गोबां सुबुङानो फुंनिफ्राय मोनासिम जानबुंआवल' सेरथाबबाय थायो। हमना ला बुहुत गोनांथि गैयै मुवाफोरखौ नायो नायनानै समफोरखौ बारहोयो। बिनि थाखाय माने खिसुमान खामानि दामानि खिसुमान गारनानै जानबुंआवनो नांला ायो नङा हब्लानि बिनि जाहोनाव माने गोबां खामानि थालाङो बा रोंथि जायखौ जों आइदििया होनो नङा होमबा? जाय रोंथिफोरखौ जों नुनो मोना बिनि थाखाय दा दाखादि जों नुनो मोनो जे गथसाफोरा गेलेनो थाङा बायजोआव बाहेराव गेलेनो ओंखारलाङा निसिम थानानै अराय समम सानबुंो नांबाय थायो नङा होमब्ला हमना ला मोजांबो फैयो जानबुंङआव गाज्रिबो फैयो दा जों नुनो मोनो हमना ला जों गसाफोरफोरखौोनो नुनो मोनो गसा बा देरफुहांनाय लाइमोन सिख्ला सेंग्राफोरखौ जों नुनो मोनो जानबुं जानबुंखौ लानानैनो बिजि थायो बिनि जाहोनाव जों नुनो मोनो बिथांमोन गोबां माने रोंगौथिफोरा माने माबा डेभेलप जाया आरो बिदि
आरो जों नुनो मोनो गथसाफोरा गेम गेलेनानै गावनि जानाय लोंनाय
अ अ बावगारलाङो आरो बिमा बिफानि खोथा मानिया जालाङो।
ा मानिनो नागिरा आरो दाबसे जायगायावनो जिरायनानै गेमल' गेलेबाय थायो बेफोरबो मोनसे गाज्रि गाज्रि मोनसे फारसे होननानै हमनो हागोन जों
सान
औ नोंथां
अ जानबुंनि जाहोनाव हुदाफोरा मानसिनि बा थासारिफोरा एसे गाज्रि जालांनो हमदों होननानै आं सानो थेवब्लाबो जों अ अ अ अ थेवब्लाबो जों जानबुंखौ जुदि मोजां ओंथियै बाहायो बा जों बिनिफ्राय मोजां सोलोंथि लानो होनोबब्ला जों लानो हायो हमना ला बेयाव सासे सोलोंथाइनि लोगोगौ माने लोब्बा लाखिनाय गोबां भिडियअ जों नुनो मोनो नङा होनब्ला
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां
अ अ दासान्दि जों न'आव थानायनो गोबां गोजान गोजाननि बा गाव गुबुन राव हारि माने हारि माहारिनि गुबुन गुबुन जों मोजां माबाफोरखौ सोलोंनो हायो हमना लां संग्रा जाग्रा बा गोबां किसुमान आइदियाफोर थायो बेफोरखौ बिथांमोनहा हगारना होयो माबायाव जानबुंआव बेफोरखौ जों ल हायो जुदि जों बेखौ बेाय मोजां मोनसे पजिटिभ फारसेथिं लानो सानोब्ला जों गोबां मोनसे माबा मोनो माने मोजां नुथायखौ नुनो मोनो आरो जों जुदि अ गाज्रि फारसे जुदि जों बेखौ नायो बा
गाज्रि फारसे नायोब्ला गाज्रिबो दं मोजां फारसे नायोब्ला मोजांबो दं बेबायदिनो आरो जों जुदि मोजांनि थाखाय बाहायो जानबुंखौ अब्ला जोंनि जोबोर मोजां जागोन आरो जुदि गाज्रि थाखाय बायोब्ला गाज्रि जागोन बेखायनो जों मोजां मोजांनि थाखाय बाहायनाया मोजां जेरै जों सोलोंनायाव बाहायनो हागोन इउटुब फेसबुक माबाफोर बेबायदि गुबुन गुबुन नायनानै
दासान्दिथ' जों नुनो मोनो अ दासान्दिथ' जों नुनो मोनोदि अ
गोदान गोदान हुदा सोलोंनो हागोन जों जेरै गिटार दामनाय सिफुं दामनाय नङाब्ला माबा मोनसे सानखान्थि सोलोंनाय सावगारि आखिनाय सोलोंनाय मोसानाय सोलोंनाय गासैखौबो खालामनो हागोन जों बेबायदिनो बेखायनो बिनि फारसे मोजां हुदाबो दं आरो मोजां फारसेबो दं आरो बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा मा बुंनो सानोदों
अ दासान्दिथ' जों नुनो मोनो गोबाङानो गोबां गावनि रोंगौथिखौ माबायो हगारना हरो आरो गोबां भिउस मोनोब्ला जों बेनि बेनि जाहोनावनो जों रांबो खामायनो हायो नङा होमब्ला गोबां मानसिफोरा जों नुनो मोनो संनाय फुरनाय बा गिदिंनाय बेरायनाय बेफोरखौ इउटुबाव हगारना होयो जों जुदि जों जुदि गावनो बेफोरखौ बा सोलोङो बा गावजोंनो जुदि हगारनानै बिदि रांबो खामायनो हायो ओरैनो जों नायबाय थानायनि जों जुदि बेखौ हगारनो बा भिडिअ सिडियअ जों गाव कन्टेन्ट क्रियेट खालायनो हायो होमबाने आं सानो मोनसे फारसेथिं जों मोजां होननानै साननो हायो मानोना जों बेनि जाहोनावनो जों एसे रांबो खामायनो हायो आरो गुबुनखौबो एसे हायो आरो जों जुदि ओरैनो जानाय जायै ओरैनोसदि नायथाबबाय थायो फुंनिफ्राय जों मोनासिम जेबो माबा गैयै जाासे जों खालि किसुमान मिनिं गैयै बा ओंथि गैयै
न' नोंथां जेरै जेरै मिनिं गैयै रिल माने गुसुं गुसुं रिल बेफोरफोरखौ नाय्ला जोंनि साननाय गोहोआबो गोमालांनो हमो आं आं सानो आरो माने धैज गैया जायो आरो माने दसे दसेयावनो जोंनो गोदान गोदान नायनो नि थाखाय गोदान गोदान बेसाद नांगौ जायो माने गोदान गोदान भिडिअ नांगौ जायो बेबायाददि जाहैयो बेबो मोनसे जोंनि थाखाय गाज्रि मोनसे फारसे होननानै बुंन हांगोन माने गाज्रि मोनसे साइद होननानै बुंनो हायो जों
नंगौ नंगौ
बेखायनो जों गासैयावबो लिमिट खालामनाया मोजां माने बारासिन बायनायनिख्रुइ हमना लाबाय जों दस मिनिट नायगोन नङ बा बिस मिनिट नायगोन बिनि बारा नाया बिदिजों गावनि सायाव लिमिट खालामना लानाया मोजां होननानै आं सानो
नंगौ नोंथां नोंथांनि साननायजों आं नंगौ
औ अनोंथां जुदि जों लिमिट खालामना लायो अब्ला जों माने जों गाज्रि हुदाखौ जों बारा खाथियाव लाबो लाबोनायनिफ्राय होबथानो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथा थारखखौनो बुंदो सैथोखौनो बुंदो
औ
आरो नोंथाङा जाय
औ नोंथां
बुंबाय म एक्सेप्ट खालामो आरो नों नोंथां बुंनाया थार होननानै आं मानिना लायो
अ नोंथां
नंगौ नोंथां दिनै थांदों रायलायना गोबांखौनो सोलोंबाय बा जानबुंनि जानग्रा सोलोंनो मोनबाय आरो अ नंगौ नंगौ
अ नोंथां आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोनथों
थिं साबायखर थाबाय गोजोन्थों
नों नोंथांनिसिमबो साबायखर बानहरनाय थाबाय गोजोन्थों
गोजोनथों